हेलौ हेलौ
खोनाबाय
औ खोनाबाय उम उम खोनादों औ औ बहाय दं होनदां नोंखौ ओ बहाय दं
सायायाव
आतसा
दालाय माथो खालामदों नोंलाय?
सोर सोर दं होनदां
लोगो दं सानै
आतसा दङ नै आंबो बोथोरावसो जिरायलाबायना दं आं
बार जादों आरामनो उम माथो नेदानो नांहां नाङाहांब्रा खोनाबाय हो हो खोनादों हेलौ थाब थाबथादलाजोबबाय रा नोंना माथो
दे